हेलौ। ओं खोनाबाय।
मा खालामदों?
नै ओरैनो दङ।
ए ओंखाम जाखांबाय नामा ओंखाम जाखांबाय ओंखाम
खांबाय
मा ओंख्रि जाखो?
ओंख्रियाहायो ना बाथोनसो ओंख्रियानो गैया।
ए ना बाथोन गोजा जेबो सङाखै?
ओहो जेबो सङाखै।
न'फ्रावलाय मैगं गायाखै नोंसा
हो?
न'आव मैगं गायाखै नामा होनदां?
ओहो मैगंआनो जोंहा बारियानो गैयाना।
औ
गासिखौबो माइ गायजोबो नालाय
ओ जोहानाव लांफै जोहानाव मैगं दंसोगारो।
र' साननैसो थानानै थांगोन।
होमबालाय नोंसोर बायनानैसो जाजोबो नामा थांजायो। थांजायो अबेयाव थांगोन?
अबाव थांनो बेनोथ' दाबो जोंनाबो स्कुला बन्द थांबा थांजागौमोन।
जायगा नागिरनांगोनसो जोंना थाङोबा। माबा ओ नोंसिनिथिं अखा हादों नामा?
अखाया दा हाथ'याखै दहाय फुङावसो हादोंमोन।
ए नै जोंथिंजाय अखा हाया खै हाजोआव थांनो हागोन बेरायनोबा।
अ नङाबा गाबोन थांसै नामा?
ओं जोंथिं सेसा हाजो दङ ना सेसा हाजो दङ ना बेखाय थांनो हागोन आरो जोंखाय।
उम
लोगोफोर लानानै फै दे बुरजानो।
ओं लांफागोन।
ओरैनोबाथाय सानैल'बाथाय थांजाया नालाय एसे गोजोन जायो।
ओं।
नोंसिना आयं हौवाया न'आव फैबाय।
ओं फैबाय।
माला फैनाय?
दाखालिनो फैदों।
ओ। मा ओंख्रि।
जोंहा ओंख्रिया आं मोनथिथ'वा जोंहा मामियानो संगासिनो दङ।
अ उम दालाय अबाव थांदों आयंआालाय।
दायोायो गैथ'वा न'आवहाय दहाय फैनानै अबा थांखो सेन्टाराव थांदों खोमादों दां। उम
आजाया नोंसिना बेसे क्लास मोनखोमोनलाय।
आजाया जोंना दासो माबा आजाखौथ' स्कुल सोथ'वाखै नालाय ओरैनोसो लांदों जोंना माइ रानिखौसो सोदों। क्लास थु मोनबाय एबारो।
औ बेनो संदों ओंख्रिखौ।
ओंख्रिखौ आइआसो संदों जोंहा। नोंस्रालाय दा आजालाय अबाव थांदों?
हा?
आजाया अबाव थांदों?
नै आंजोंनो दङ।
लेखा फरायगोन ना फराया बेलाय?
लेखा फरायाखै एगजाम जोबदों नालाय एखदम बन्द' होनाय जाथारबाय।
अ ओंखायथ'।
गाबोननिफ्राय फोरोंसै दिनै एसे थाथोंसै।
आजाखौ स्कुलावसो लांलाय लाबोलाय खालामबाय थायो नामा नोंस्रा?
आं दोनलाङा। मामियासो दोनलाङो ओम।
हस्टेल दोनदो ओइबार। गरम बन्द' बायबाथाय गरम बन्द' बायबाथाय हस्टेलाव दोनदो होनदां।
नोंस्राबो मोजां जायो होमबासो।
नै आंहा दहाय खान्थाल जानायाव उदैसो साखांबावबाय।
ए खान्थाल जादोंमोन?
ओं दहाय जादोंमोन।
खान्थाल बुस्थुआ बारा जाजायहाय। गरमावथ' जाखानाङा खान्थालफोरखौ।
दिनै बारा गरमबो नङामोन ना एसे थान्दा।
ओं ओं। बिदिनो।
जोंहानाव आलासि जानो फै।
र' मालाबा थांगोन जोंथिं बेरायनो फैग्रोदो ओमफ्राय थांनोसै दे ओम ओम ओम जोंना आब'आ दहाय ना गुरनानै लायदों। मा होनदों?
ए मा मा फिथाइ सामथायाइ दं होनदां?
जोंना दंजोबोहाय थाइजौ, खान्थाल आनारस, खुसेरबो दङ।
उम
नोंस्रा दंना गैया?
जोंना थाइजौ दं ओमफ्राय नारेंखल खुसेरा गैया, आनारस गैया, थाइजौ दं। बारा फिथाइ-सामथाइयानो गैया जोंहा।
जोंहानाव फैबा बेरायनो फैबा लांजागोन दे।
ओं गाबोन थांबा लाबोफानोसै उम
मेला दङ जाख' हायाखैसो। ओम फानदोंबो जोंहा फानोबो नालाय।
ओं
हाथाइयाव लाङो मैगं।
ओं।
बेयावनो लांफायो फिथाइफोरखौबो जाग्रा मानसि गैला नालाय जोंहा।
ओं ओं।
नोंसोरबो फै जोंहानाव आयंजों नोंजों।
थांगोन दे मालाबा।
फैयैयानो गोबाव जाथारबाय।
दैैलांदिनबो ना थांजाया
हो
दा दै्लां दिन होनदां थांजायाबो मा
ओं माइ गायनाय फुनाय गासिबो बिजि जायो नालाय
ओं उसुबिदा जालायलाङो
ओमफ्राय नोंस्रा गायखांजोबबाय
गायखांबाय जोंहाबो
उम जोंहा खोथिया बिगा दंबावो
खोथिआथिलि आरो
नोंसोरनाव गायनो थांनांगोनहाय जांख्रा
ओं गायफै
लेंहरबानो जाबाय दे गायनाय समाव
ओं र' दा एसे दैया देरदों साननैसो थानानै गायनोसै बेखौबो खोथियाबो फुनानैसो गायखानांगोन जायगायावनो उम
जांख्राया बिराद गोथाव गोथाव जाहोनांगोन दै
जायो
मा मा जाहोगोन दे खोन्थालाय
ओ हाग्रानि ना मोनजागोन दा बे दै देरदों नालाय एसे जि मोजां स्र' स्र' नांथारदों गोरि बालाबाथिया ओमफ्राय ओरैनोथ' जोंहा बयलार दं नालाय ब्रयलार फार्म
ओं ओ
खौबो जानो हागोन दे
ए ब्रयलार फार्म खुलिदों नोंस्रा
ओं फार्म खुलिदों बारा गोबाव जायाखै दाबो फाथालनैल' फिदों
ओ ओ खेनसे फिगासेयाव सेेरोजा स्निजौ इदि फियो। बुरजा बुरजा फियोआनोलाय
उम।
ओमफ्रायो न'आव गासिबो मोजाङैनो दङ ना।
ओं गासिबो मोजाङैनो दं।
अ।
नोंसिना आबै बुरिया माबोरै दं।
दङ एसे मोजां जानानै दङ लोमजानाया मोनथिखादों दा।
ओ
उम एसे हामहांबाय।
उम।
दा खबर लानाय जायाखै ओं आं सोंहरथ'वाखै र'। गाबोनफोर दा हामसिगोन बिदिनो लासै लासैसो
ओं।
उम।
नोंहा दखाना बोरै सोलिगासिनो?
आंना दखाना दा नै दैज्लांजों जाबजों बन्द' जानानै दंथ'यो।
अ।
साननैसो थाना थांनोसै माइ गायनो फैदोंमोन नालाय। एसे गाबोन नोंसोरजों ओं फै नोंसोर नों बेरायहैखांनानै थांसै
ओ मा मा दख'ना दं दालाय।
दख'नायाथ' दङहाय एसे बारा दामिनिबो गैया। दङ बिदिनो एसे खम खमनिबो दङ आरो।
लायनो थांनांगोन र'।
लायनो थां मालाबा। एम्फौ गाबसो गारदों नै जोंखै खोनाहैदों नामा?
ओं जोंथिंबो गाबदों आं लामायावसो दं नालाय।
अ उम उम।
न'आव गरम जादों दा बे अखा हानाय मानाय ओंखायनो गरमसो जायो दा बायदियाव।
जायोथ' आरो। माबा नोंसाना आबैया मा खालामदों?
आबैया जोंना जिरायनानै दङ।
माइ गायनो हागोन हाला नोंसा आबैया।
हो
माइ गायनो हागोन ना हाला आबैया नोंसिना।
इदिनो बारा हाला एसे बुरिबाय नालाय। उम।
बुरै मानसि जाबाय नालाय।
उम।
उम।
ओमफाय आबौआ मा खालामदों?
आबौआ बेलेगाव थांदों फैथ'वाखै न'आवनो गैया।
ए।
दाना थाबबो मोनाबाबो मोनै बायदिसो जायो नालाय।
ओं।
सानबा गोलावखाय ओंखायनो एसे बेरायहैदों बाहेरायाव।
उम। जोंना दादि फैनायनि समा जासिगोनानो।
उम माला फैगोनबा।
ओ बियो दा गु बाजि ज' सफैगोन खोमा।
मोजाङानो माबाफोर मावो नामा नोसा दादिया?
ओं मावो। मावनायाथ' दे गाबोन खोन्थानोसै।
ओं जा
ओ।
उम।
दे होमबालाय।